हेलौ।
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंथयो नामा?
औ आं फ्रियाव दंथयो। इदिनो दंफां सायाफ्राव जिरायनानै दंथयो आरो।
अ बिदिबा जों दसे सम सावरायलायनो हागोन नामा?
ओं दे सोंनो हागोन।
अ माने आं नोंनाव बिदिनो बर'निनो ट्रेडिसनेल बैसागुनि सोमोन्दै सोंनो नागिरदों आरो ना।
औ औ सोंनो हागोन।
बैसागुआव बैसागुआ माब्लानिफ्राय जागायो बैसागुआव माबोरै नेमखान्थि फालियो आरो मा मा गाननानै जोमनानै दामजुफोर दामनानै मोसायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बेखेवनानै होनो हागोन ना?
एसे एनैखौलाय हागोन नोंथां बांद्रायथ' हानाय नङा। जेरै बैसागुआ सैत्र' दाननि लास जोबनायनिफाय जागायजेनो आरो।
हेल'
खोनादों नोंथां?
औ औ खोनादों।
ओं बेबायदिनो बैसागुआ जागायजेनो जेरै मोसौनोबो मोसौखौ फख्रियाव लांनानै थुखैहैयो जेरै लाव, फान थाव हाइजेंफोरजों बेबायदिनो हानानैहाय मोसौनो सारो।
औ
फोरजोंबो बाब्रिख'बजोंहाय जारिलाङो। फख्रियाव लांनानै थुखैहैैयो बेबायदिनो नेम खालामो आरो मोसौखौ। बा जेरै बैसागुआवहाय उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होयो। बेबायदिनो फालिलाङो आरो ओमफाय जेरै महिलाफ्रा हिन्जावफ्राहाय दख'ना गोमो, फास्रा गोजा बाउस गोजा बेबायदिनो गाननानैहाय बैसागुआव मोसायो आरो जमा जमानो।
औ
बेखौनो बुंबाय आङो।
उम आरो इदिनो मा माफोर दामनानै मोसायो?
इदिनो खाम, सिफुं, जथाफोरजोंनो दाननानै मोसायो आरो।
औ जेरै सेरजाफोर
ओं सेरजा
औ आरो बिदिनो गोबां जोबथानायाव आरो ना। गोबां जेरै मैगं थाइगंफोर खांनानै जायोना? बेखौ बर हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ औ माने जोंनि बर' हारिया बे गोदोनिफ्रायनो मैगं थाइगंफोर जेरै बैसागुनि लासाव खांनानै जायो आरोना औ बे खौ मानि थाखाय जायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
आ
औ
बे स्नि मैगंखौहाय बे गोखा गोखैखौ माने बैसागुयाव खानायनै जायो आरो ना बोसोरफ्रोमबो माने बे बिगुरनि बेराम जायिनि थाखाय लोमजानाय साजानाय खारनायनि थाखाय बे बोस बोसोरफ्रोमबो बैसागु समावहाय बे बुस्थुफोरखौ जानाय जायो आरो
औ आरो ओं मैगंफोरनि नामफोरखौ
जेरै मैगंनि नामफ्रा लाफा सायख दिंखिया थाराय गाज्लि ओमफ्राय बेबायदिनो बुरि थखन बेफोरबायदिखौ जायो आरो
औ
नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो गोसो दंबा सोंनो हागोन?
एसे एनैखौलाय समगोन आरो। नोंथां लाय दायो माखामदों।
हेल' नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामना दङ?
आंथ' दायो नै ओरैनो जिरायनानै दङ बिफां सायहाफ्राव। नोंथाङालाय
नोंथाङा माबाफोर सोगौमोन आरो।
औ औ सोंनो हागोनव
नोंथांमोनहा। नोंथांहाय माने दै दैज्लां बोथोर समावहाय माइ गायगोन ना गाया। बेफोरनि बागै आरो दै लोमनायनि बागै।
जोंहा बिदिनो दैज्लां आव एसे एनैहाय मैगं थाइगं। फोरबो गायो आरोना आरो बिदिनो आबाद आबादबो मावो बिदिनो गिसि आबाद जेरै माइफोर गायो। आरो इदिनो बिदिनो दा। दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनाय सम आरोना। बिदिनो बारिदिफ्राव एफा एनैयै मैगंफोर गायो। जेरै सबाय बिमाफोर गायो। भिन्दि, मैथा बिदिखौ गायो आरोना। औ।
बोथोरावलाय मा मा मैगं जायो नोंथांमोनहा माने मा मा गायो।
जोंहा इदिनो मेसें बोथोराव बांद्रायबो गायाव एफा एनै गायो आरो इदिनो जेरै लाइफोर, मुला, लाफा। जोगोनारफोर खुमब्राफोर। राव आरारि जेरै बिदिनो गायो आरोना एफा एनै मुलाफोर। औ नोंथांनि न'खरावलाय बिदिनो गिसि आबादफोर मावगोहोगनायथिहोनाय ना मावा गोरान आरो गिसिफोर। नोंथांनि न'खरावबो।
मावोमो नोंथां।
औ
नोंथांमोनहा हाय माने। मा मा आबाद जायोमोन आरो सिगां एबा दाफोर।
सिगांथ' जोंहा बिदिनो। सिगांबो बिदिनो एफा एनैै गायोमोन बेफोर मैगंफोरखौनो जेरै जोगोनारफोर मैथाफोरखौनो। सबाय बिमाफोर दासिमबो बेखौनो गायो एफा-एनैयै। औ।
थिगानो।
औ।
खबरफ्रालाय मोरै नोंथां।
खबरा बिदिनो मोजाङानो गेजेरावनो दंथ'यो माने।
औ।
औ। आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो सानदोंमोन
ओ सोंनो हागोन।
औ माने जोंनि बे दाथ' दैज्लां सम आरोना बेफोराव गोबां अखाफोरजों अखा हानायनि जाउनाव दैबानाफोर जादों।
दौ
बिफां लाइ जेरै बिफां लाइफांफोरखौ बुखार सिफाय लांजोबदों बिदिनो न' बांफ्राव
औ।
दै लोमदों आरो माइफोरखौ गुहोलांजोबदों। जेरै बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बेखेवनानै होनो हागोन नामा मा मा खहा जादों?
एसे एनैखौथ' हागोन नोंथां।
औ।
जेरै बे दैज्लां बोथोरनि थाखायनो दालां बायनायनि थाखाय स्टुडेन्टफ्रा एबा फरायसाफ्रा थांनो हायाखै स्कुलफ्राव एबा कलेजफ्राव बेफोरनि थाखाय सरखारा एसे बिबान लानो नांगौ आरोना
औ औ बेथ' जोबोर गोनांनि बाथ्रा औ गोबां खहा जानाय नुनो मोनदोंना एबानियाव। दाब दाब जायगाफोरावनो।
उम उम
औ
नोंथाङालाय माने दायो मा मावनो सान्दों आरो फरायनानै
आंथ' दायो फरायनानै बिदिनो। जेसेबां हायो नाजालांसै आरोना फरायनायनि फारसे। आरो बिदिनो उनफ्राव बिदिनो फरायनाया कमप्लिटफोर एसे जायोब्ला एगजामफोर होनोसै बिदिनो। नाजानोसै फिसा फिलाफोरबाबो। औ। हेल' नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ औ।
नोंथांनि न'खरावलाय बिदिनो। जिब जुनारफोर फियिनि फिया?
फिनायाथ' जोंहा फिसियो जेरै मोसौ फियो। बोरमा, अमा, हांसो, दाउ बेफोरखौ फियो आरो जोंहा।
औ
नोंथांमोनहालाय फिगोना फिया।
जोंहाबो बिदिनो फियो जेरै दाउ फियो। मोसौ अमाखौथ' दायो अमा गैथ'वा आरोना सिगां समाव फियोमोन।
औ
आरो बिदिनो फियो आरो बिदिनो फिसा फिला।
औ औ नोंथाङालाय दैज्लां बोथोराव बेरायहैयाखै नामा जेरावबो
आंथ' दायो जेरावबो बेरायहैथ'वाखै दैज्लां समजों फैसानि एसे आंखाल आरो बिदिनो सम मोनोब्ला इदिनो बेरायहैनोसै रांफोरनि खाबु जायोब्ला
औ
औ
थिगनो
औ नोंथाङालाय बेरायहैयाखै नामा
बेरायनायाथ' आं बेरायाखै दैज्लां बोथोर नालाय जेरै माइ गायनांदों खोथिया फुनांदों बेफोरावनो थाबनानै दङ आरो ओमफ्राय गामिफ्रावलाय दसे दसे बेरायो आरो बेलासि समाव
औ
औ
दे नोंथां होनबा जोंनि दिनैनि बे सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां दे
दे होमबा औ
औ